हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथा।
ओ नोंथां।
हेलौ नोंथां।
औ नो।
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ खोनादों ना?
औ खोनादों दे बुं
औ ओ नोंथाङा फ्रि दङ ना औ नोंथां खोनादों ना
औ औ खोनादों
बिदिब्ला उम औ ओ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनैसो एबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि सावराय जागोन ना
दे बुंलाय
बिदिब्ला ओ आयदा खोनादों ना नोंथां
हेलौ
औ खोनादोंना
हेलौ
औ खोनादोंना
अ खोनादों दे बुंफिनलाय
औ ओ आयदायानो जाहैबाय जे दानाय लुनाय एबा गाननाय जोमनाय दा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जोंनि जा गाननाय जोमनाय जोंनि जोंनि बर' आइजोफोर एबा जोंनि गासैबो ओ गाननाय जोमनायनि सायाव एसे नों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा आंनो हेलौ नोंथां
औ नोंथां
खोनादों ना
हेलौ
औ खोनादोंना
खोनादोंना नोंथांआ
औ खोनादों दे
हेलौ
खोंनादोंना खोनादोंना
होलौ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथांआ खोनादोंना
हेलौ
औ खोनादोंना
हेलौ नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथांआ हेलौ
खोनादोंना नोंथां
औ दासो खोनादों नोंथां हेलौ मा जादों